नोथां
औ नोंथां
औ नोंथांखौ खेबसेबाव फन खालामनाय जाबाय
औ नोंथां खालामजागोन।
ओ मानि बागै ओ जेबा रायज्लायनो सानो दान ने
औ नोंथां आं दा नोंथाङा जा सोङो बेनि सोंथिनि फिननायखौ आङो होनो राजि। ओ नोंथाङा जानि उम जा टपिकनि सायाव रायलायगोन रायलायजागोन नोंथाङा।
औ औ दा जिहे हिजाया जों मानि सायाव सोलोंनो ओ जिथुबा जोंहा सोलोंथाइ बायदि सायावनो फरायनोसै ना?
दे जागोन नोंथां औ।
जेखिजाया नोंथाङा सोलोंथाइखौ ओ सोलोंथाइखौ मानि थाखाय मोजांनि थाखाय ना गाज्रिनि थाखाय होननानै सानो?
औ नोंथां ओ सोलोंथाइखौ जोङो ओ लाथारनांगौ बेयो जोंनि मोजांनि थाखायनो आरो सोलोंथाइ लाब्लासो जोङो गियान मोननो हायो। सोलोंथाइ लाब्लासो जोङो अगियाननिफ्राय गियान यानसिम फैनो हायो सोलोंथाइ लाब्लासो जोङो माया मोजां माया गाज्रि जों बेफोरखौ बुंनोनै ओ जोङो मिथिनो हायो बा जोङो बेखौ बासिनानै लानो हायो सोलोंथाइ लाब्लासो जोङो गुबुन ओ मोनसे जायगानि फ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम दावबायनायाव हेफाजाब होयो सोलोंथाइ लाब्लासो जोङो ओ सोरबा सासे सुबुंजों जोङो मोजाङै रायज्लायनो थाखाय जोङो हैखम जायो आरो सोलोंथाइ लाब्लासो जोङो गुबुन गुबुन सुबुंफोरजों जोङो मोजाङै गावखौनो ओ आं रोंगौ दे आंबो रोंगौ आंबो सोलोंथाइ लानाय आंहाबो बेफोरबायदि साननानै मोनसे गोसो दाद जायो ओ सोरजोंबा राय्लायनो थाखाय ओ गिनाय फैया सोलोंथाइया ओरैबायदि बुस्थु ओ जायखौ नोङो ओ रावनोबो होनोबो जेनेबा ओ रावबो नोंनिखौ सोलोंथाइ रावबो सेख'नाबो लानो हाया आरो नोंबो बेखौ आं बेनो होनोसै ओ सो माने आं सोलोंथाइ लाबाय दा सोरबा सिखावा आंनि सोलोंथाइखौ माने खावनानै लांनो हाया बाट आंनि सोलोंथाइजों आङो गुबुनखौ सोलोंनो हागोन बैबो सोलोंथाइ मोननायजों गुबुनखौ सोलोंलांनो हागोन बेखायनो सोलोंथाइजों ओ सासेया सासेखौ आरो बेफोरनि सासेया सासेखौ सोलोङै सोलोङै बे बुहुमनि गा सुबुं सुबुंखौनो सोलोंनो हानाय ओ बेफोरबायदि मोनसे गोहो दं सोलोंथायाइयाव ओरैबायदि सोलोंथाइ ओ लानांगौ ओ सोलों सोलोंथायनि गेजेरजोंनो सुबुं माहारिया अख्रां सायाव दावबायनो हाबाय दै सिङाव थांनो हाबाय हा सिङाव थांनो हाबाय जाय बुस्थुखौ जों सानथावा बेफोरबायदि बुस्थुखौ सोलोंथाइनि गेजेरजों मावनो हाबाय ना नोंथां। नोंथाङा मिथिगौ ना?
नोंथाङा थार खोथाखौनो बुंदों। मानो होनब्ला जोंनि दिनैनि मुलुगाव सोलोंथाया जोंनि जोबोद गोनां मानो होनब्ला जोङो सोलोंथाइखौ जोङो माबा मोनसे ओ साख्रि बाख्रि माबा मोनसे गेदेर गेदेर सिमां मोनसे मोननायनि थाखायल' नङा मानो होनबा सोलोंथाइया जादों गाव मोनसे रोंनायनि थाखाय मानो होनब्ला जों हा सोलोंथायाव एरैबायदि मोनसे गो गोग्लैयो मालाब्ला जे जो जोङो मोनसे नामखौ जोङो लिरनो रोङा बा बेफोरबायदि फरायनो रोङा हालाय जामबा दे बिब्दिफोर जाना थायोब्ला बा जेबो जोङो ओ जेबो रोंथारै बेफोरबायदि सोलोंथाइनि जायाव जेबो रोंथारै बे फोर बायदि जुदि जायोब्ला जों हा जिउ माब्लाबा जोबोद गोहोम खोख्लैयो जेरैबायदि जोंहा बबेयावबा थांनो होनो ब्ला जोंहा लामा आनदायोब्ला जोङो डाइरेक्ट आ जोङो जुदि रायखांनो रोङोब्ला बा आवरायनो रोङोब्ला बा सिनाय मोननाय जुदि मोनसे गोहो दङ ब्ला मेलेमाव अब्ला जोङो गुगोल मेप माय नायनानै जोङो गोजान लामा हान्थिलांनो हायो आरो जाय जाय गासिबो फैदोंमोन बेखौ आन्दायनायनिफ्राय जोङो खाथि बा बासायनो हायो दा आरो जोङो बुङो थाङोब्ला जोङो बबेबा मोनसे गलायाव थाङोब्ला जोंहा माब्लाबा नुफेरै बायदिसिना गलाफोराव जोंहा थोंजोङै लिरनायखौ नाहरो जे बियो मा गला बेवहाय लिरनाय थायो बेवहाय गावबा गावनि मोनसे फालांगिनि मोनसे लिरनाय थायो बा आ गस्ला दखान बा गस्ला दख बा बिदिनो माबा मोनसे बेदर फिसा द बांब्ला बेदर सिकेन बे बेफोरबायदि लिरनानै आरो दा जोङो नाथाय बैफोरखौ ओ जुदि रोङा जोङो बिब्दिनो जोङो मोनसे बेनाराव नाहरनानैसै जोङो था नागिरनानै थांनाय बायदि जायो आरो आरो दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेरैबायदि आह दिनैनि मुगायाव दिनैनि मुगायाव दिनै सोलोंथाइजों जोङो मा खालामनो हादों जेहेथु जेरैबा सुबुं माहारिया माबादि सानस्रिनो सोलोंदों। बाय ओ नाबादि दैयाव सानस्रिनो सोलोंबाय गब्ल'नो स सोलोंबाय आरो दाउ बायदि अख्राव सोलोंबाय आरो। अ। मा बुङोमोन बेखौ जेखि जाया दाउबायायदि बिरनो सोलोंबाय। बेफोरबायदि आरोना नाथाय। ओ नाथाय बे बुहुमाव जोंहा बेखायनो जोंहा सोलोंथाइनि जोबोद गोनां। जादों मानो होनब्ला सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंनो बेफोरो जे रोंगौ थिग होलायनाय थायो मोनसे औ बेफोरबायदि दा नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो सानो नामा बेफोरनि बागै?
औ सोलोंथाइनि सायाव आङो बेखौनो बुंगोन ओ जोंनि जा आं गोदान जेनेरेसन गोदान इयुननि जा गथ'फोर बेफोर गथ'फ्राबो ओ जोङो ग' थाखोनिफ्रायनो सोलोंनांगोन ग' थाखोनिफ्रायनो जों दा इन्टिलिजेन्ट ए आइ खौ जों बाहायनांगोन जोङो दानि जुगा ए आइ नि जुग जेराव नोङो मबाइलजोंनो जोङो बुहुमनि गासैबो खौरांखौनो जोङो मि थिजोबनो हायो बुहुमनि गासैबो खामानिखौनो जों मबाइलजों मावफुंजोबनो हायो ओ जोंनि जोंनि जा जोंनि दा जायगा बेफोर जायगायाव गोबां डेभेलप जाथ'वाखै बेफोर डेभेलपखौ जों लाबोना फैनांगौ दा गुबुन हादोरफोरा ओ उन्दै-उन्दै समनिफ्रायनो गोबां बेफोरबायदि मोजां मोजां सोलोंथाइ गोग्गो सोलोंथाइखौ होयो। जायफोर सोलोंथाइखौ जोंनिबा नै बे जायगायाव ओ गोबां गेदेर फरायनासो मोनो बेफोरबायदि सोलोंथाइखौ बिसोरो उन्दै समनिफ्रायनो होखायो बेबायदि सोलोंथाइ मोननायनि जााहोनाव ओ बिथांमोननि जा हादोरनि गथ'फोर बिसोरनि हादोरनि गथ'फोरा गोबां आरो दावगानायाव मदद जाबावो आरो जायखौ जों गोबां गेदेर फरायनानैसो मिथियो बिसोरो बे बिथांमोननि हादोरनि गथ'फोरा बेफोरखौ उन्दै समनिफ्रायनो मिथि थिनानै गोबां गियान आरजि नानै लानो हायो आरो जिउआव मायबा मोनसे ओ खा बेलेग जाय बुस्थुखौ गुबुना खालामाखै बेफोरखौ बिथांमोना खालामनो ट्राइ खालामो बेफोरबायदिनो जों गोग्गो सोलोंथाइ लानांगौ सोलोंथाइखौ जों उन्दैनिफ्रायनो गोग्गोयै होनांगौ जाय सोलोंथाइखौ होयोब्ला सुबुं माहारिनि माबा मोनसे मोजां जायो आरो गुबुन मोनसे जागायाव जोङो मोजाङै जेन। थानो हायो गुबुन मोनसे ओ जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे दावबायनायावबो बेफोरदि गोबां हेफाजाब होयो सोलोंथाइया आरो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जाय बुस्थुखौ खालामनो हायामोन बा सानथावामोन सुबुं माहारिया बेफोर बुस्थुखौ ओ खालामनो हायो आरो सोलोंथाइ मोननायजों लोगोसे ओ बेफोरबायनो गोबां जोङो गोबांनि गोबां फोर मोनो जायफोर ओ जाय बुस्थुखौ जों सान थावा मेगनजों भना खामानिखौ सम्भब।
औ औ नोंगौ नोंथाङा जाखिनि औ औ जाखिनि बुंबोगासिनो दं गासैबो सैथो गोजा मानो होनबा दिनैनि मुगायाव सोलोंथायाइानो बयख्रुइबो मोनसे जे जोंनि हाथियार जानानै फैदों मानो होनब्ला सोलोंथाय गैयाब्ला जोंहा जेबो हा थियारि गैया नङा दा सोलोंथाइ दैया बेफोरबायदि माने जिथुबा जोङा ओ जिथुबा जोङो गोनोखो मुगायाव गोनोखो मुगाबो मोनसे जेनेबा सोलोंथाइनिफ्रायसो मोनसे ओंखारनाय नङा होनब्ला? दा मोनसे गोनो खोआबो मोनसे सोलोंथाइजोंसो बारनाय जानाय मोनसे दाजानाय। दा बेफोरबायदिनो जोंहा मोनसे गोनोखो मुगायाव जुदि जोंङो थांनो गोनांब्ला अब्ला जोंनो सोलोंथाइनि गोनां। थि दङ आरो जों मास सोलोंथाय जुदि गैयाब्ला जोंहा गोनोखोनि मोनसे जेबो मोनदांनाय गैया मानो होनब्ला गोनोखोनि मोनदांनाया ओरैबायदि जाय इसोरनिजों समान होननानै बुंजायो। माने इसोरा जेसेबां माने गोनोखोम मुगायाबो बेफोरबायदिनो एसेबां समान। जोंहा गोनोखो जेरेबा बिगियानारि आयदाफोरावबो थाङोब्ला जोंहा सोलोंथाइनि गोनां। जायो। आरो मोजाङै सोलों लानो गोनां जायो। सोलोंथायानो जोंनि जिउनि थांना थानायनि मोनसे मोन्थोर होननानैबो जोङो सानना लाजायो। मानो होनोब्ला दिनैनि बेयाव गासैबो बयबो जायफोर राजा जालांदों बिसोर गासैबो दा बे फोरबायदिनो जोंहा जायफोर सुबुं दङ बेफोर गाससिबो सोलोंथाइ गोजा।
ओ सोलोंथाइजोंबो जोङो जोबोर गेदिर गेदिर खामानिखौ मावनो हायो जायफोर खामानिफोरा जों नोंथां होननाय बदिनो जेनेबा सोलोंथाइ गैयामोनबा जोंनि बे बुहुमा गोनांथार बे सोलोंथाइ थानायनि थाखायसो गोनोखो जाबोदों। माबायदिमोन दा माबायदि जों बेफोरनि बेलेग बेलेग खुगाखौ आरोबाव बिनिख्रुइ साबसिन गोनोखो बानायबोननो थाखाय जों नाजानांगोन आरो बेखौ नाजानायख जोंनि गासिबो सुबुं माहारियानो नाजानांगोन आरो बेफोर गासैखौ जोंबायदि सुबुङानो नाजाथाबनानै बेफोरबायदि मोनसे मोजां खामानिखौ मावनो हायो होननानै आं सानो आरो नोंथां
औ नोंगौ नोंथाङा जाय मानो होनब्ला जोंहा सोलोंथाइनि गोबां गोनांथि दङ मानो होन अब्ला जोंहा उन्दैनिफ्राय लानानै देरनायसिम जोंहा सोलोंथाइनि जोबोद गोनांथि। जायो। आरो जों रोङै खौ रोंनो थाखाय जोंहा सोलोंथाइनिबो गोनांथि जायो। गोबां बिदिनो दा जेखि जाया नोंथांजों रायजलायनो जोबोद गोजोन्नाय थाबाय आ आं सानो नोंथांनि सोंनायनि फिननाय ओ सोंथिखौ आङो नेक्स्टआव मोनगोन आरो दे आसा खालामनाय थाबाय आरो दा जोबोद थाबाय नोंथां।
औ नोंथांजोंनि नोंथांनोबो नोंथाङा जा सोंदों आंनि सोंथिफोर बेनि सोंथिफोरखौ आङो मोजाङै होनो हानायनि थाखाय जोबोर गोबजोर आं नोंथांखौबो साबायखर होयो आरो नोंथांखौबो उनफोराव बेफोरबायदि लोगो मोनगोन होननानै आसा खालाम गोजोन्थों।
औ औ नोंथां गोजोननाय थाबाय।